औ औ आं खोनादों नोंथां दे ओं
ओं अब्ला नोंथाङा सम होनो हागोन ना? ओं अब्ला जोंनि ओंखायनो जों सावराय लांनोसै मिथिंगायारि जाबाथाय बे टपिकखौनो लानानै सावरायलांसिगोन नोंथां
ओं जागोन दे
मिथिंगायारि जाब्रबथाय होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन माने बेखौ जों ओ ओ माने सम एबा बोथोरखौ लानानै जों जानायखौनो मिथिंगायारि जाब्रथाय होननानै बुंनो हागोन जेखौ जों जेबो मिथिनो मोना माब्लानि समाव मा जागोन जों बेखौ जेबो मिथिया बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि जाब्रबथाया गोबां जायो जेरै जायगायारि थासारि लानानै
उम
मावनो बांसिनानो जाब्रबथाय जानायखौ नुनो मोनो जेरै जेनेबला दैबाना बारहुंखा बेफोर माने गोदोमोन दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो आरो मालाबा मालाबा समाव जेनेबा बांग्रिं मावो नाथायबा बांग्रिं मावनाया बोथोरनि लानानै मावा मालाबा समाव गोजां बोथोरबलाबो गोलोम बोथोर अबलाबो बे मोननैबोयाव मावो आरोना अब्ला आङो बुनोसै बारहुंखा बारहुंखा बारो
औ
जों जेबो मिथिया बोथोरा समाव माने बोथोरा निजोम जागोन। दसेनो जे मा जानानै बबेनिफ्राय बार फैनानै फैयोदि माने जोंनि जेनेबा जायगायाव बार फैगोन जेनेबा जों जेबो हमदांनो हाया जेब्ला बारनानै थाङो अब्लासो अ बारहुंखा बार जोंनाव ओरैबायदि बारहुंखाया बारनानै थांबाय जेनेबा बेजों लोगोसे जोंनि न' बां आबाद फोथार बेखौ जे माने सिफायनानै थांबाय बेफोर खोथाखौ माने जोङो बुंनो हायो आरोबाव जेनबा
बारहुंखाया जेनेबा मोनसे बिराद मोनसे गिदिर बार बारनानै फैनानै जेनेबा सुबुंनि जिउ खहाखौबो खांनायखौबो खहा खालामनो लाङो जेराव जेनेबा न' बां लुनाया जेनेबा बायो बेखौहाय बानायफिननो बेसेबां गोबाव खस्थ' थ' माने बेसेबां सम नांफिनगौ माने बेयो माने सुबुंनावसो सुबुंफ्रासो मिथिसिगोन आरो जेनेब्ला सासे गैजायि न'खराव जेनेबा बारहुंखा बारनानै न'आ बायलांजोबोब्ला बे न'खौ बानायनो बेसेबां रां नांफिनगोन बेखौ माने बेसो बुजिसिगोन बेफोरबायदि जेरै आबाद मावनाय आबाद मावनायाबो मा आबाद मावनायावबो माने बार बारनानै फैयोब्ला बारजों बुखारजोबोब्ला बारा माने सिफायलांजोबोब्ला माने बै आबादारिनि माने खामानि मावनायाबो नस्थ' जाजोबगोन आरोना जेरावहाय माने बिराद खहा जायो। आमफय नाथायबा जों बेखौ बुंनो हाया दि बारआ माने बारोब्ला दा दाबारथों बिदि जों साननो हाया माने बेयो माने हथाद जाब्रबनाय नालाय। बेनिखायनो माने बे मिथिंगानि मोनसे गोहो आरो ना नोंथां। आरो बुंनो थांबाव्ला दैबाना दै बानायाबो मा
उ
बेबो मोनसे अखाजोंनो सोमदो दै बारजोंनो सोमनदो। मालाबा न'आव बारा ओरैनो गारनानै थांनो गोरानै मालाबा समाव अखाजों बारजों हानानै जेनेबा दै
गनजों एरै एरैनो थैजोबबाय।
हाखौ फुस
सेया बो जाबायबा
थाखाय बिराद बारायो जेरावहाय हाया थाङो बेजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ बुफानानै गोजाव लांफायो बेबायदिनो नोंथांनि जायगायावबो बेबायदि बारहुंखा एबा मिथिंगा जाब्रथायखौ नुनो मोनो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि जायगायावबोथ' नोंथां ओ मिथिंगायारि जाब्रबथाया गोबां जायो जेरैहाय दा ओ अखा बोथोर अखा बोथोराव जोंहा जाया दैब' बारि गोबां माने अखा हानानै दैबाना जानानै मिथिंगायारि गोबां खहा खालामो आबाद ख आबाद फोथार खहा खालामनाय ना न'-बां खहा खालामनाय आरो जायगाफोरनिबो गोबां खहा खालामो दैबाना जानायावथ' नोंथाङा मिथिखायो दैबाना जानाय लोगो लोगो गोबां जोंना माखासे बे क्टेरियाफोर सोमजियो। बेक्टेरियाजों लोगोसे जोंहा ओ बेमार आजारा सोमजियो बेमार आजार जों मानसिफोरनावबो गोहोम खोख्लैसिगोन थिग बेबायदिनो जिब जुनार दावउमा दाउसाफोरनावबो गोहोम खोख्लैसिगोन दैबानाजों दा ओम बारहुंखा बारनायावबो गोबां रो रोखोमनि खहा जों जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो बारहुंखा बारनायजों जोंहा ओह न नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय गोबां न' बार बारहुं ओ न'फोरा दंफां लाइफां सिफायनानै थाङो आरो न' बांफोरखौ बुखारलांजायो उ जेरै जोंना दा एसे इलेक्ट्रिकनि मुगा जाबाय कारेन्टनि बिफां लाइफ ओ न' बां बायनानै बिफां लाइफाङा होसिननानै खारेन्टफ्राबो मालाबा बन्द' जायो कारेन्ट बन्द' जाबा गोबां जोंनो ओ
जिउ खुंनायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरै जोंना कारेन्ट गैयाबानो सोरबा दै बोनो हानाय। दा गारि मथराबो आजिखालि कारें कारेंजोंसो सलियो बैफोरनाव ओह थांनानै थासान्दियाव मिथिंगायारि जाब्रबथाया गोबां जोंनि समाज जानायाव गोबां रोखोमनि खहा खालामो। दा नोंथाङा बै मिथिंगायारि जाब्रबथाय नै माबाफोर मोनसे राहा खालामनो हागोन नामा बा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां मा खालामब्ला जोङो मिथिंगानि जाब्रबथाय बारहुंखाजों बा दैबानाजों। जों बोरै रैखा खालामनो हागोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' मिथिंगानि जाब्रबथाइख खौहाय हमनो हानाय गोहोआ रावबो गैया। मानो होनोब्ला बे मिथिंगानि जाब्रबथाइखौ। जों माने माब्लाबाबो माने हमथानो हाया आरो नोंथां दा माने बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय माने जोंसो माने
बारग' बारग'नायनि रे राहा
सुबुं राहा सुबुंफ्रा मानि मा गाव गावसो बारग'नो माबा मोनसे राहा खालामनानै लानांगोन जेराव जेनेबा माला बा समाव बासहुंखा बारोब्ला जेनेबा बबेबा जायगायाव थांदोंब्ला। मोनसे जायगाखौ थि खालामनानै सोरनावबा सोरनावबा माबा खामनाय बेखौ माने गावबा गावासो खालामना लानांगोन आरो। जेनेबा बार बारदों होननानै दुगा दुसि आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै फैयोबा माबा मोनसे जाखागोन। दानि जुग जेनेबा ओरैबायादि जानो हागौ सान नानै सोरनावबासो दंब्ला न'आव थांनानै आंखौ जेनेब बा थानो दसे समो हागोन नामा बेबाय होननानै थानो हागोन नङाब्ला लांदां। जायगायाव थांगोन आरो नङाबथ' नोङो दुगा दुसि फैयोब्ला नों माबा मोनसे जा खागोन न'आवबो जेनेब बारथारबाय एकदमबारे बिफां लाइफां बायस सिन जोबथारबाय दा बिदि होननानै आंखौ जेबो जाया होननानै थंब्लेद ओंखारनानै थायोबा बारजों बुखालांजागोन नङाब्ला होसिनजागोन। दा बेयावबो माने न'आ जेनेबा जेरै औवाफोरनि थुरिनिब्ला
माहा थांनो नागिर
टेबोलफोर दङब्ला बे टेबोल सिङाव हाबनानै थानांगोन नङाब्ला। नोंखौ बियो बा बिफां लाइफांजों बुसिननानै बिफां लाइफाङा जेनेबा न' न'आव होसिनानैबो फोथैनो हागौ। थारमाने मा बे समाव गावखौ माने गाव गावखौ। माने सान्ति लाखिनांगौ आरो नोंथां। माने रागा जोंनो गोसो। हम्थानो हाखाया बेखायनो नोंसो माने गावबा गावा सो सांग्रां जानांगोनदि माबा मोनसे जानो हागौ नामा मा बिदि जायोब्ला आं रै बारगोनथ सानगौ आरो। न' सिङाव दंब्लाबो सखि सिङाव नङा। बा टेबोल सिङाव हाबनो हानांगोन बेयो माने लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि' गैया। बेयो माने गावबाागावनि जिउखौ रैखा खालामनायसो बे आरो। आरो न बा दे दैबाना दैबानखौबो जों हमनो हाखाया। दैमानि खुरखानायखौबो जों हमनो हाखाया मालाय जेरै गोसो। बेजों थांखायो दा बेनि थाखाय जेनेब्ला जेनेबा न' खाथियाव जेनेबा दै दंखायोब्ला
समाव माने माबाफोर द्रानफोर जायोबा बारगनो थाखाय जेनेबा। ओ औवानि नङाबा थालिरनि नङाबा दंफांनि नावफोर बानायना लानांगोन। माबोरैबाफोर दै बाजायनानै माबा मोनसे जायोब्ला। थाबायनो लामा गैया जायोब्ला बे नावजों थांनो हानाय। बेफोरबायदि खालामनांगोन आरो। ओमफाय नैबे मोनसे थाया दोलो होननानै फिफां दंना लोगो। नोंथां माने बे मोनसे बिफाङा माने। हा खुरखानायखौ एसे मदद होयो आरो नोंथां जायखौ माने बिलाइआ। गोजौ गोजौ जायो नोलो फिफां औवा बायदि गोरलै गोरलै। बेबायदि दा बेखौ गायोब्ला हा खुखानायखौ एसे खम जायो होननानै आङो सानो आरो। मोनसे माने बे मोनसे बिफां दङमोन नामा बिदिनो होनो ना मायोमोन बे बिफांमोन आरो बे बिफाङा माने एसे एरनाया बेयो बुरजा बुरजा एरो जायगायावनो जायगा
औ बुरजारो आरो बेनो औ रोदाया
रोदाया औ। मोजांमोन ओमफ्राय दा दाथ' दानि जुगाव बेफोरखौ मोननो थांला मानि साफा सफ बिखां दै खाथिलाबो लामा सामा साफा खालामनाय नुनो मोनबाय बेनि थाखायनो जेनेबा दै खाथिनि बानना लानांगोन आरो। फ्राय जाहाथे दैबाना जायोब्ला गाव गावखौ रैखा खालामनो हायो। खौथ' जों हमथानो हाखाया थारमाने खालाम मे माबा बांसिन मोजां जानो नोंनि लामाखौ जों लालांगोन आरो।
दा जोंनि दिनैनि औ। औ दिनैनि सावरायनायखौ जोङो इसेयावनो दोनथ'नो हासै नामा? सम दहुननायनि थाखाय नोंथांनिसिम लोगोनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ